खोनादोंना नोंथां?
खोनादों आं औ नोंथांखौ खोनादों आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ गोजोन फुंबिलिनि मोजां हामब्लाइनाइ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिम बो बाउहरग्रोनाय थाबाय
हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ औ नोंथांनाव आङो मोननैसो माने फंनैसो नोंसानाव आं कुइसन सोंनो सानदोंमोन सोंथि नोंथाङा बेनि फिननायखौ होनो हागोन ना?
औ सोंजागोन।
औ औ। नोंथाङा ओ जाग्रा फिथाइ बा थालिर बिफां बा जा थालिर फिथाइनि सोमोन्दै एसे एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै
नोंथांनो फोरमाय मोननानै आं गोजोननाय मोनगोन ओ थालिर बिफां बुङोब्ला थालिर बिफाङा जोबोर मोजां ओ जों जेराव थालिरनि जों गासैबो बेखौनो मोननाय जायो थालिरखो जों जााफ्रामजोबनायानो जायो। थालिरखौ जोङो बेनि ओ फिथाइखौबो जायो बेनिफ्राय बेनि जा ओ मदुफुल ना मा मा होनोमोन बेखौ नोंथां औ बेखौबो जायो बेनिफ्राय बे थालिर बिफांखौबो जोङो मादानि लानानै बिफांखौबो जोङो खारै बानायनानै जायो आरो ओ माबायदि खारै बानायो बुङोब्ला ओ जों गिबियावनो सान्दुं गोसा समाव ओ जेब्ला बिराद गोसा सानदुं दुङो अब्ला समाव जों थालिर बिफांखौ जोङो ओ दाननानै बेनि मादाखौबो जों जावफुनानै बेखौ जोङो फिसा फिसा बिदि दानगोरना लायो ओ बिनिफ्राय बेखौ जेब्ला सानदुङाव फोराननानै थालिर बिफाङा जेब्ला ओ राननानै ओ गोरान था जायो अब्ला बेखौ जोङो बेहाय ओ बेखौ जोङो जिगाब बा बन एसे होनानै जों बेखौ खावो सावो आरो। ओ बेनिफ्राय जा बियो गुन जागोन बा हाथफ्ला जागोन बेखौ जोङो न'वाव लाना थांनानै। जोङो बे
औ।
माबा मोनसे सरग्रा आयजेङाव सरनानै जों बेखौ खारि बानायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बेखौ बे खारैखौ जोङो जोंनि ओंख्रिफोर अनला खारै बिनिफ्राय सबाइ। खारै बिदिनो बायदिसिना ओ मैगं जायफोर मैगंखौ जों खारैजों बानायनाय। जायो बेफोर ओंख्रिफोराव बेफोरखौ होनाय बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों।
बेनिफ्राय ओ जों बिनि जादखौबो गोबां मोननाय जायो औ। जेरै गाहाय जाथनि थालिर ओ गाहाय जाथनि थालिरा बेखौ जोङो हायथा थालिरबो बुंजायो। खायसे थालिरखौ जोङो ओ मैगं जानो बाहायनाय जायो मैगं जानाय। थालिरखौनो जोङो ओरैनो बेनि फिथाइआ जेब्ला मोनो जों बेखौबो जानो हायो आरो। जेरै मैगं जानाय थालिरखौ जोङो। ओ बेनि फिथाइखौ जोङो गोथां समाव ओ मैगं मैगं। जानो हायो बेफोरजों आलुजोंबो आलु। जानो हायो आरो ओ ओमफ्राय बेखौ बे मैगं जानाय थालिरा। बिफांनि फिथायआ एसे गोलाव गोलाव जायो बेनिफ्राय।
औ औ।
जोङो मोनोब्लाबो जों ओरैनो ओ गोथाङैबो जों खुगा गोजा जानो हायो आरो जेब्ला मो नो आरो ओ बेनिफ्राय बिदिनो गोबां जादनि थालिरबो ओ दोङो ओ दानिया बाजाराव ओ थालिरनि दिमानाबो जोबोर ओ हाय ओ जायखौ जोङो ओ गोबां गायनानैबो जोङो आबादारिफोरा माने जिउ खुंनो हायो आरो ओ दानियाथ' जों नुनो मोनो ओ थालिरखौ ओ खायसे खायसेखौ सुबुंफोरा जोबोर गेदेर गेदेर बागान बानायो। बे बागानजोंनो बिथाङा बायदिसिना बे बागानावनो थालिर गायनाय जों लोगोसे ओ गय बायदिसिनाबो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गय गायनाय जोंबो ओ जो बोर रां आरजिनो हायो बिदिनो थालिरावबो बिदिनो रां आरजिनो हायो नाथाय दानि दा गोनोखो मुगायाव ओ थालिरखौ जों गेस होनानै फोमोननायखौबो हरसेनि गेजेरावनो फोमोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदि थालिरखौ जों जायोब्ला ओ जोंनि देहाया खहा जायो। जायफोर थालिरफोरा ओ दानना दोननायनि गेजेरावबो सय सातदिन सपतासे गाहाम लाहैयोमोन बे थालिरखौ। औ हरसेनि गेजेर गेस होनानै मेचिनाव फोमोनोब्ला बे थ बायमान गाज्रि जागोन आरो। मोजां जानायावबो साद गैया जागोन बेनिफ्राय देहा फोराबो एसे ओ बिदिबो जानानै लोरबां जागोन आरो बेनिखायनो।
औ नोंथां।
ओ न'आव नो। जा दाननानै दोननाय थालिर बेफोरखौ जों जायोब्ला मोजां बेनिखायनो जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै नोंथांङा थालिर रुफल जायाबालासिनो जोङो न'आवनो गायना लानानै बेफोर थालिर रुफल। गायोब्ला मोजां आरो नोंथां बिदिनो। ओ बिदिनोसै नोंथां नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायना होदो। थालिरनि सायाव।
औ नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ थालिदा जोंनि ओरैबायदि मोनसे मिथिंगायारि बेबो मोनसे मिथिंगाजों सोरजिजानाय। मोनसे रोखोमनि जाग्रा मुवा फिथाइ थालिर बिफां। बाथारि फिथाइखौ बुङोब्ला जों माने बेसरनि बाहायथिखौ सानफ्रोमबो जों। बाहायनायखौ नुयो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जेरैबायदि थालिर फिथाइखौ जोङो। बावथाय बावनाय फुजा बायदिसिना जों ओ माइ बायदिसिना थाङोब्ला फुजा न'फोराव होयोब्ला बेफोराव जोङो थालिर फिथाइ बा बेजों लोगोसे बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बावउख'नायखौ जों नुनो मोनो बे जोंनि थाखाय ओ जोबोद गोनांथिथार बे जोङो माने इसोरनो बावनानै बेनि उनाव जों मानसि माहारियाबो जायो आरो बेबायदिनो थालिर बि फांङाव जोङो ओरैबायदि गुनबो नुनो मोनो बेहा माने ओ बिफांजों लोगोसे बेहा माने बिलाइ बेनि गासैबो बाहागोआनो माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जेरैबायदि बिलाइफोरखौ जोङो फुजा होनायाव बे लायजौलाय बिलाइखौ जों बाहायो बेबायदिनो बाथौफोराव फुजा होनायाव ओजों ओजा मन्दिर फोरावबो‌ जोङो बेयाव लाइजौ लाय नङाब्लानो जाया सोलिनो नागिरा आरो बेजों लोगोसे बेहा माने बेनि मोदोम जा बिगुर बाहागो बेफोरखौबो जोङो माने गावनि गो खामानियाव जों बेखौ बाहायो। जेरैबायदि खारै बानायनानै जों गावनो गाव बानायना लायो बेनिफ्रायनो ओ बेनि मादा बिगुर गासिबखौबो जोङो जिरनानै औ बेनिफ्राय बेनि माने बाहागो मोनसेबो गारजाया होनना बुङो थालिर बिफांखौ बेनिखायनो बे खौ गुन गोनां बा ओरैबायदि मोनसे बिफां हमना लानाय जायो। जेराव बिनि मोनसेबो बाहागोआनो माने ओरैनो गारजाया आरो। गासिबो गोनांथिथार थालिर बिफाङा ओरैबायदि गुबुन गुबुन जातनि थायो। जेरै हायथा थालिर मालभग सिनि साम फा जाहाजि बेफोरबायदि गोबां थालिर बिफां ओ बेनि गेजेराव थालिर बिफाङा माने बोसोराव मोनसे बोसोर फैयोब्ला मोनसे बोसो राव मैगा गय खनसेल' थायो बे बिफाङा फिथाइया बेनि उनाव बैसो जायोब्ला गावनो हारसिङै माने फिसा एसे बेलेग फिसा बारायहोनानै गाव गाव बिफां गिदिरा थैनानै थाङो आरो खालि बिफाङा ओरै जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां नुनो मो नो जेराव जोङो थालिर बिफांखौ जोंनि ओ गामि ओनसोलाव खायफा सुबुंफोरा बागान बायदि सिना बानायनाबो बे जोंनो जिउ खुङो थालिरनि बेसेनाबो दानिया गोबाङानो बेजोंबो माने गावनि फालांगियारि बिथिङाव गावखौ दावगानो हानायखौ जों नुनो मोनो। औ थालिर बिफांखौ जोङो माबायाव जेनेबा फैब देवालि बायदिसिना बिथिङावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। जायखौ जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय टाउन सहरनि सुबुंफोरा बायनानै लाना थानायखौ जोङो जोबोद बेसेन गोसा होना बायना लांनायखौबो जों नुनो मोनो। बेनि माने गोनांथिया जोबोरैनो था थालिर बिफांनिया औ। अ औ नोंथां औ बेनिफ्राय थालिर बिफांखौ जोङो बेबादि ओ गायनायनिबो जोंनाव मोनसे मोननैसो आदब खायदा दङ। जेरैबायदि जोङो थालिरनि बेफोरबायदि फुलि फिसाफोरखौ जोङो लाबोनानै बेनिफ्राय जोङो मोजां जायगायाव लारिसे सिरियै गायनायनि उनाव बेयाव दै बायदिसिनाबो एसेबां गोनांथि जाया खालि बिफाङा माने एसे गावनो दैनि आंखाल गैया नालाय बिफाङा दै थाखायो बेनिखायनो बिखौ माने गायना दोननायनि उनाव मोजाङै गावनो गाव माने हासार मोननाय बायदियै गावनो गाव देरबोयो समजों।
उम।
औ नोंथां बेबायदिनो थालिर बिफांफोरजों गोबां जायगायाव नुनो मोनो। जेरैबायदि जोंनि खाथि खाला गामि ओनसोलफोरावबो बेनि बागान बायदिसिना नुनो मोनो जोङो। बेहा जोबोद ओ गोलाव सम बो सोर गैयाब्लाबो बेहा माने गुनानो जोबोद बेनि गुनाआ जोबोद गोनांथार जोंनि थाखाय। औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनाबाय दं दे आं नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां औ। बेखायनो जोङो थालिर बिफांखौ ओरैबायदि सानना लायो जेराव इसोरजोंबो मोनसे बेयो गोनांथि होजानाय आरो जोंनि सुबुं माहारिजोंबो बिराद गोनां खामानियाव हेफाजाब होयो जायखौ जोङो नङा ब्ला जोंनि माने जिउआव बा जों गोनांथिफोरखौ नांगौखौ सुफुंनो हानाय नङा सानो आङो बेबायदि थालिर बिफां गैयाब्ला।
उम।
दा नोंथांनिसिम आं बेखिनिखौनो आंनिफ्राय फोरमाय हरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां। औ।
औ नोंथां औ।
ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे नोंथां होनबालाय।
औ नोंथां बेखिनियावनो नोंथांनिसिमबो आङो गोजोननाय बावहरनानै जोंनि बे
औ।
रायलायखौ बेखिनिआवनो दोनथ'नो होननानै सानबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोनथों।
औ औ दे गोजोन्थों नोंथां।
दे दे गोजोनथों।